हेल हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
बबिनि नोंथाङा?
आङो गफुरनि नोंथां।
आं गफुरनि।
औ नोंथाङालाय?
आङो ओरै कक्राझार।
अ मोजांना खबरा नोंथां?
औ मोजां मोजां मोजां। थारमाने आं दख खानावसो दंमोन ना।
अ।
ओंखायनो बेस्थ' मानसिफोर फैबाय थायोना ओंखायनो। औ साख्रि जाथ' बाय ओं।
दा नोंथां गुबै आयदायानो जाहैबाय आबहावानि सायाव रायज्लायनो सानदों आरो।
ओहो।
रायलायनो हागोन ना?
दे रायलायदो।
ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायथिना बुंनो हागोन नामा नों नोंथांनि कक्राझार जायगानि आबहावाया माबायदि?
जोंनि क'क्राझारनिया? जोंनि क'क्राझारनियाथ' मोजां आबहावफ्रा थेवब्लाबो
माबायदि माबायदि माने जायगाफ्रा गोदो माबायदि जौगानायमोन आरो दा माबायदि जौगानाय बेफोरनि सायाव।
बारा जेबो गैयामोन दा डेभलाप जाबाय आरो, गोदो एसे खममोन डेभलापफ्रा। ओरै बागान बुगानबो जालाजोबबाय गावबा-गाव पार्सनेल पार्सनेल बयबो डेभलपआव फैजोब्बाय आरो गोदोनि बायदि नंला। नोंथां एसे गोदोसोनायमोन ना जेबो बिजनेसबो मावनो रोङामोन ना बर'फोरा बारा दा एसे रोंहांबाय।
दानि आबहावा होमबा गोदोनि आबहावानियाव दानि आबहावाया साबसिन आरो ना।
मोजां दानिया एसे डेभलपआव फैसिनबाय आरो।
गोदो रायजो जानायाव माबायदि खस्थ'मोन आरो दा माबायदि फोरमायथिना बुंनो हागोन नामा?
गोदोथ'न खस्थ'मोन बहुद खस्थ'मोन मोनथिबाय, एकदम ओ खस्थ' ओंखामफ्रानो मोनजाहां मोनजाहांमोन गोदो। दाथ'न बेबायदि गैला।
गासैबो न'आ
उम लोंनाय जानायावनो गोदोसोनानै थायोमोन गोदो एसे।
जौगानाया जाजोब्बाय दा?
जौगानाया जाजोब्बाय औ।
गोदोथ' जिबायदि हालोद मोजां नङामोन दा माने साख्रि बाख्रि मोननाय सुबुंनि जौखोन्दोआ बेसेबांनो जाना दं दायो?
ख्रियावथ' बुहुद आवगायबाय आरो दानि जुगाव पुलिस, आर्मि मेल्ला मावनाय, गोदोनो बेबायदि गैयामोन। माबा होन गासिबो दा इराद साख्रि मोनबाय आरो।
दा होनब्लाथ' जौगानाय जाबाय होनना बुंनो हायो ना?
औ अ औ जौगानाय जाबाय जौगानाय जाबाय। लामा सामाफ्राबो गोदो गोदोसोनायोमोन दालां दुलांबो गैयामोन जेरावबो थांनो हायामोन बेबायदि, बिदिमोन आरो अबस्थामोन।
सोरगिदिं आबहावाया माबायदि?
सोरगिदिं आबहावाया ना? जोंनियाथ' दा क'क्राझार हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोजां आरो जौगाबाय।
नि आबहावा, न' खाथि खालानि आबहावा गामियारिनि आबहावाखौ सोंदों आरो नोंथांनियाव।
उम ओ
खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों र' ओ मानसि फैदों दखानाव। उम ओमफ्राय नोंथांनियालाय आं नोंथांनि गुफुराव माबायदि डेभलप जाखो?
जों गामियावबो गोदो समावथ' अनेख गोदोफबना थानायसोमोन ना साख्रि बाख्रिनि जेबो जेबो लामायानो गैयामोन आरो। फरायनाय मानाय इसेबां माने जौगानाय होनना बुंनो हायामोन दा समजों लोगोसे फैयै फैयै जौगानाय जाबोबाय लामा सामाफ्राबो बांसिनानो
फाका लामा जाबाय होनना बुंनो हायो।
उम
न'फ्रां न' बांफोराबो मोजांसिन जाबाय होनना बुंनो हायो आरो नङाबा गोदो समाव हानि लुनायजों
उम उम
लुनाय बाय बिदि बायदियावनो थायोमोन। बिदिनो खौ-गोबां हाजिरा माव खस्थ' मावनानै जानो गोनां जायोमोन आरो।
उम ओम ओम
नाथाय दा बिराद सोलायबाय होनना बुंनो हायो जौगाबाय होनना बुंनो हायो आरो।
सोलायबायना उम उम
बे फोथाराव हाल बायदिसिना एवनाय
दाथ' दाथ' जोंना माइ नै गायनोसैआनो एवगासिनो दं खोथिया रेडि जाजोब्बाय आरो दा हालेवगासिनो दं ट्रेक्टरजों। दानिया गोदोनिया बेबायदि मोसौजों एवनाय दानिया ओंखारबाय मेसेन जिनिस दसेनो जायो गायनाय फुनाय
गंसेबो मोसौजों हालेवनाय नुनाय मोनला नामा
ओंहो नुनाय मोनला ओंहो मोनला मोनला मोनला दानि मानसिफोरखौ नै बुंबावसिगोन
ओ
औ
नोंथांनि गामियाव होनबाथ' दा मोसौजों हालेवनाय मोनसेबो नुनो मोनला
थेक्टर जोंस
ओ माने गोदोनि गोदोनि गासिबो आगजु बायजानिफ्राय गोमालांजोब्बाय ना
गोमालांजोबा एखै गोमालांबायथ' बुंनो
उम दा नोंथाङा माने गोदो जाबायदि खस्थ' बायदिसिना बायदिसिना खालामनायावदि बायदिसिना खालामनानै खस्थ' मोनबोबाय मा मा ख स्थ' खालामनाया दिनै गोमाफैखो दा मा मायावहाय जौगानाय जाखो? नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
गोदो बिदिनो खस्थ'आ मावनाय दांनाय बिदिनो खस्थ'मोन माबा मेचिन जिनिस गैयामोन नालाय हालेवनाय मानाय बिदिनो फुंनिफ्राय एगार'था बार'थासिम हालेवनांगौमोन दाथ' बिदिबो मावनांला मेचिन ओंखारबाय नालाय
औ
हाल हेवनायाबो दसे जालायबाय जायो बेनो आरो
औ
एदि
नोंथाङा न'खराव खेथि खालामोना आबाद मावोना गोरान खेथिबो मावो नामा।
औ फाथो आबाद मावो। सिबिं सबाय बायदि बायदि मावो आरो।
गोरान खेथि मावनानै नोंथां नोंथाङा बेसेबांसो जौगानाय माने बेसेबां रां आरजिनो हायो।
मावनो माव मुलामाथ' मोजां जायो आरो। मा मोनसेयाव बिराज मोजां इनकाम खामायनो हायो।
औ
मावबानो फैसा फैयो नालाय बिनो आरो
बेसे बुरजा बिगा हायाव गोरान खेथि मावो
मथा मथि बिदिनो दस फनद्र बिगासो मावो आरो बिदिनो हालदै एसे सिबिं एसे फाथोबो मावो।
होनबाथ नोंथां थाङा गोबां मैगंफोर मोननो हायो। जानांगौना?
औ मोननो हायो मोननो हायो। बिदिनो न'फ्राव मैगं-थाइगं फान्थाव, बेफोर एसे एसे गायो आरो
औ
एसे एसे न'आवनो दखानाव फानो बेफोरखौ
औ
नोंथाङा दा होमबा नों गामि गावनि न' खाथियाव फसंथाननाय मोनसे दखानजोंनो थांना दं आरो दा?
औ औ आंथनो दखान होयो दा दखान थानानै
नोंथांनियाव
आंनाव गासिबो गालामालाव मोननाय जायो। बिनो संख्रि संख्रि, बानलु, बिदिनो दालि, सिनि बिस्कुट थिस्कुट भाबिनानै आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो साइदआव दंथेबावो, बिदिनो जिर'स सिर'स कम्पिउटार सालायो आरो।
अ नोंथाङा हारसिंनो बे दखानखौ होयोना सोरबा लोगोआव
हारसिङैनो आं हारसिङैनो ओमफ्राय फंबाइ थाफैलाबायो बिहिर जाबा।
औ
फायो आरो
अ
उम
नोंथांनि फरायनाया बेसेबांसिम जाखो
आं हाय सेकेणडारि फास
अ
डिग्रि फरायदोंमोन हाजोबाखिसै फरायनो
अ
बेक थांनानै होआखिसै इदिआरो उ
होनबाबो नोंथाङा बिराद बायसिना फसंथान बायसिना आबाद गोरान खेथि दखान बायसिना होननानै माबागासिना
ओमफ्राय ओरै सा बागान गायबाय एसे रिपोट बुङो गायबाय एसे एसे गायजोब्बाय आरो
औ होमबा नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जानांगौ ना?
औ मोनो-मोनो
आफद ने दुखान नि गोरान खेथिनि
ओ
नोंथाङा उम मा होनदोंमोन नोंथां?
जोंहा ओरै मेसेङाव माइ गायबावोसो जोंहा गोजां बोथोराव बे समावबो माय गाय दैज्लां मेसें माइ गायो
मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि माबाफोर एरि होनो एरि एरि माइ होनो।
अ मोजां ना? बे
औ औ मोजां मोजां याद जायो। बे
जानो माबायदि जागोन
जानो मोजांङानो ए मोजांङैनो जायो आरो उम
बा नोंथांनिखि क'क्राझार जायाखै अनेक जौगानाय जाबोबायना
औ एल बा जाबोबाय कक्राझारहिबै नोंसिनि गहपुराव दा उफ
अनेक जौगानाय जाबाय
औ
गोदो गासिबो बुस्थुआ मोननो थांङामोन नाथाय दा फ्राय मोनो होनना बुंनो हायो आरो
उम
थांलाय फैलायनि गासिनिबो सुबिदा जाना फैबाय
उम उम
मा नांगौ मोनजोबग्रा जाबाय
ओ ओ ओ औ दे नोंथां दे दे खबर मोनलायगोन दे औ दे थेंकिउ ओह